मा
खोनादोंना औ खोनादोंना औ खोनादों आंबो!
नोंथाङा एसे। सम होनो हागोन नामा आंनो।
उम हागोन दे हागोन।
दा नों। थांजों ओ। दोरोङारि नोंथांजों आङो एसे दोरोङारि ओंख्रिनि सोमोन्दै दै एसे
औ औ दे।
खोनादोंना नोंथां। दा आं सावरायनो आखायाव लाबाय। दोरोङारि दोरोङारि ओंख्रि आरो बै ओंख्रिया जाहैबाय अनला ओंख्रै आङो अनला ओंख्रैनि बागै एसे संदै नोंथांनो फोरमायथिना अनला ओंख्रि अनला ओंख्रै अनला ओंख्रिखौ जोङो लोगोसे ओ आङो बेखौ बाहायनायनि सोमोन्दै बुंगोनोसै नोंथां अनला ओंख्रिखौ जोङो ओ ओ। हाबा हाबा बुङोब्ला जेरैहाय हाथासुनि हाबा बेवहायबो बाहायनाय जायो लोगोस दिनो आरो ओ। गोथैसि थैनायाव बावउनाय हाथा जायखौ जोङो बुङो हाथा बावनाय बे हाथा बावनाय समावबो जों अनला ओंख्रिखौ बाहायनाय नुनो मोनो। जेरैहाय जोङो हाथासुनि हाबायाव हाबायावहाय जोङो ओ बे हाबायाव जोङो बै अनला ओंख्रिखौ दाउजों दाउजों संनानै ओ दाउजों संनानै हिनजाव गोदाना ओ गावनि हौवा गोदान ओ हौवा गोदान जागोदाननो ओ राननायजों लोगोसे ओ रायजो राजानोबो बे अनला ओंख्रिखौ रानना होनाय जायो। बे अनला ओंख्रिखौ संनो थाखाय जोङो गिबियावनो माइरंनि गोनांथि जाना फैयो लोगोसे माइरंजों लोगोसे जोङो ओ जोंनि समाजावहाय अनलाखौ खारैजोंसो जायो नालाय खारैनिबो गोनांथि जानानै फैयो बेवहाय जोङो ओ जोंनि समाजाव ओ। अनलाखौ बांसिनो खारै खारैजों संनाय जायो अनलाजों लोगोसे अनलाजों ना अनलाजों अनलाजों साम' अनलाजों दाउ बेदर अनलाजों अमा बेदरबो जानाय जायो। आरो लोगोसेनो दा। दैज्लां बोथोर दैज्लां बोथोर समावहाय जोङो औवानि औवा मेवयाय जायखौ औ औवानि औवानिफ्राय ओंखारनाय गाजा बेखौ जोङोहाय औवा मेवयाय होननानै गाबज्रिनाय एबा बुंनाय जायो बेवहाय ओ औवा मेवाइखौ खौबो अनदला ओंख्रिजों सङोब्ला अनला ओंख्रिजों सङोब्ला गोथाव जायो एबा मोजां मोनजायो होननानै जोङो ओ संनानै जानाय जायो बेवहाय जोङो माय माइरंखौ दोननानै गिबियाव दसे सम सोमनानै दोनखांनायनि उनावहाय बेखौ ओ सुनानै एबा बोखांनानै ओ गा गाहे उवाल एबा दिंखियाव देनाय जायो। लोगोसेनो दाथ' दा आथिखाल ओनसोलाव बांसिन सुबुंफोरानो बैफोरनि अनगायै मेसिनारि ओ इलेकट्रिकेल मुवाफोरखौबो जायखौ ओम गेदलेनडारबो बुंनाय जायो बेवहायबो माने बे माइरंखौ अन गुन्दै खालामना लानो हायो जेरैहाय बिदिनो अन गुन्दै खालामनानै लाखांनायनि उनाव हायो जोङो ओ अनलाखौ अराव एबा बनजों स‌ङोबा गोथावसिन जायो होननानै ज जोङो सानो आरो फोथायबो बिनिखायनो जोङो ओम अनला संनो थाखाय गिबियावनो जोंनो ओ बन बन बन एबा दंफांनिफ्राय दंफांनि बन एबा औवानि बनबाबो जायो बेखौ जों बुथुमना लाग्रोनाय जायो बेखौ ओ जोङो नायोब्ला बेवहाय जोङो सारायखौ फज'यो सारायखौ फजखांनायनि उनावहाय बेवहाय जोङो दै होनाय जायो। खायसे खायसे खारैबो होफायो खायसे खायसे ओ मोननोसै गोनां समावबो होनाय जायो। ओनसोलावहाय बांसिनानो औवा मेवाइ होयोब्लाथाय ओ औवा गाजा होयोब्ला औवाखौ खारैजों एवफ्रामग्रोना लानाय जायो बे एवफ्रामग्रोखांनायनि उनावहाय बेवहाय दै ओ ग्लब ग्लब गोदौवोब्ला ओ जोङो ओ बेवहाय माइरं जायखौ जोङो अन गुन्दै एबा माइरं बेखौ जोङो ओ जेब्ला गोदौ फ्रि फ्रि गोदौ ओ ग्लब ग्लब गोदौवो अब्ला जों बेवहाय फ्रि फ्रि गारसननानै होनाय जायो एरनानै होनाय जायो जिहेथु बियो माइ ओ अन गुन्दै एबा माइ गथा जायाजासे बेनिफ्राय जोङो बेनिफ्राय जोङो ओ उनावहाय ना एबा बेदर होयोब्ला बेखौ ओ बे उनाव अनलायाव जोङो ना एबा बेदरखौ होनाय जायो बिदिनो बेखौ गोथाव मोदोमनायजों लोगोसे गोथाव थावनायनि थाखाय सालायनि सवादनि थाखाय जोङो बेवहाय गोबां मस्ला मस्लि होनाय जायो जेरैहाय गंगार धुनदिया लोगोसे धुनदिया मोनबा धुन्दिया ओ बेजों लोगोसे जाब्रां हाइजें हाइज जें ओ जाब्रां ओ सामब्राम गुफ गुफुर बानलु होनानै जों बेखौ ओ गोथाव थावनाय एबा मोदोमफ्रु मोदोमनाय ओंख्रि खालामनानै जोङो जानाय जायो। बिदिनो जोङो अ जोंनि समाजावहाय समाज एबा ओन सोलावहाय अनलाया मोनसे मानगोनां ओंख्रि होननानैबो जों सान्ना लानाय जायो मानो होनोब्ला मानो होनोब्ला बेखौ जोङो जोंनि समा जोंनि न'खराव जानायनि अनगायैबो जोंनि समाजाव हाबा हुखाफोरावबो जों बेखौ ओ बाहायनाय नुनो मोनो जेरैहाय हाथासुनि हाबा बे हाथासुनि हाबायावहाय बे अनला अनला ओंख्रि नङाब्लानो जाया एबा ओ जाया जाया होननानै सानजानाय जायो जायखौ जोङो ओ अनला ओंख्रिखौ लानानै ओ बर'नि गोथार जुलिखौबो बे ओ ओंख्रिजोंनो फालिनाय एबा फोजोबनाय एबा जागायनाय जायो लोगोसे सेनो लोगोसेनो आरो गोथैसि बावनायाव गोथैसि एबा थैनाय सुबुंखौ बावनाय समाव अन ओंख्रिजोंनो ओ बावनाय समाव बिसोरनोबो हाथा जायखौ बुङो हाथा बावनाय बे हाथा बावनाय समावबो जोंनि ओनसोलावहाय अनला ओंख्रिखौ बाहायनाय नुनो मोनो बे अनला ओंख्रियाव गोथैनि मुङै ओ बाउनाय जायो बेवहाय लोगोसे आरो फोथायनाय दं जे बे गोथैनो मुङै बाउनाय अनलाखौहाय ओ ओ बे गोथै थैखालि बाउनाय अनलाखौहाय ओ संग्रायजों ओ इसुङाव उनावहाय खोबना दोनोब्ला अब्ला गोथैया उनावहाय मा जोनोम मोनगोन बिनि ओ बे अनलायाव आगोन थालाङो होननानैबो फोथायनाय जायो जोंनि ओनसोलावहाय नोंथांमोननि ओनस सोलावहाय अनलाखौ मा मा हाबायावबो हायो एबा मा बोरै संनाय जायो एसे फोरमायना हो दे नोंथाङा
नोंगौ बेखौहाय जेरैबायदि संनानै जायो खारैजों ओफ्राय जोंहाय संनानै जानायखौहाय बुंगासिनोबो दङ। खोनाद खोनादोंना नोंबो?
उय खोनादों नोंथां।
बे अनला ओंख्रि होनोबाथ' ओं अनला ओंख्रि होनोबाथ' मिथियो बर'फोरनि दोरोङारि ओंख्रि आरो जेब्ला आलासि फैयो अनलाजों दाउजों जाहोहरोब्ला बे बे आलासि फैनायफोरा बिराद माने मोजां खहाब गोनां ओंख्रि मोनजाबो बोबाय होननानै रंजाखांलांनाय बेफोरो गोदोनि समाव दंमोन नाथाय आथि खालावहाय थैया थैैनो जोबलांनो हमबाय। ओं अनला ओंख्रिखौ खारैजोंहाय संनाय जायो बांसिन नाथाय आथिखालावहाय थावनि अनगाथ' मा दंबावो थावजोंनो बांसिन संनाय जायो नालाय
नोंगौ नोंथां जों आथिखालाव बांसिन गोबां सुबुंफोरखौनो थावजों संनायखौ नुनो मोनसै
उम आङो नोंखौहाय जे हाथास सङो होनदोंना बेवहायथ' माखासे हालदै मा माबि संख्रि होनाय जानाय जायाखोमा ओमफ्राय आरोबावहाय बे साखिनायनोबो मोना नामाथाय नोंसिनिजोंहाय माबा बायदि बेफोर?
माखौ बुंदों नोंथाङा?
होना ऐ बे हाथासुनि जेब्ला हाबा जायो बेवहाय अनला ओंख्रि सोना बे अनला ओंख्रि संनायावहाय हालदै हालदैथ' होनाय जायाना? ओं हालदै होनाय जायाना?
दै बाहायनाय जाया लोगोसेनो बेवहाय ओ थावनाय थावि संख्रि खार हालदै नांदों नाङाखै बिनिबो ओ साखिनाय एबा बेनिबो सुवाद लानाय जाया नोंथां
औ औ आरो बेबायदिनो माखासे जोंनियावहाय फोथायनाय बा खाना फोथायनाय ना खोमसि फोथायनाय बेबादि दङ। जेरै माइ ओंखारनोसै समावहाय अनला ओंख्रि जानो मोना होननाय बे मोनसे दङ आरो
थारैनो सैथो थो नोंथां
औ थारैनो अनला ओंख्रिया उम
अनदला ओंख्रिखौहाय जोङो ओ मोनसे फोरबोआवबो बाहायनाय जायो जेरैहाय माइ गोरलैनि फुजा होनाय बेवहायबो जों अनला ओंख्रिखौ बायनाय नुनो मोनो नोंथां। बै ओ बै सानखालिहाय जोङो अनला ओंख्रिखौ सं संनाय जायो माइ गोरलैनि फुजा होनाय दिनखालि बेवहाय जोङो गुबुन जेबो ओंख्रि संनाय जाया। बेवहाय जों खालि अनला ओंख्रिखौनो संनाय जायो। बेवहाय लोगोसे खायसे खायसे न'खराव ओ जोंनि समाजारि एबा जोंनि ओनसोलावहाय खायसे खायसे ओनसोलाव गसायनो बावउनाय रौ एबा दाउखौबो ओ दाउ दाउ होनायखौबो बेवहायनो बे ओंख्रियावनो ओ जमा संफानाय जायो। जेरैहाय खायसे खायसे न'खरावहाय फारौ फारौ गसायनि सेराव फारौ बावो बे फारौखौबो ओ बे अनला ओंख्रि ओ फारौनो बो ओ बाव गसायनो बावखांनायनि उनाव बे फारौखौबो जों सुबुं माहारियानो अनलाजों ओ जायो एबा खायसे खायसे न'खरावहाय ओ दाउ दाउ होनाय जायो गसाइनो बे गसायनो गसायनो दाउ बाउखांनायनि उनावहाय बे दाउखौ जों सुबुं माहारियानो अनलाजों संनानै जायो जायखौ जायोबोला फोथायो जे गसायनो बावखोन्दा बेसादखौ जायोब्ला जोंनि देहायाव जेबो ओ जाया होननानैबो फोथायनाय जायो।
औ औ
खिनि समखौ होनायनि थाखाय जोबोद जोबोद गोजोननाय थाबाय ओ बे सावरायलायनाय ओ आयदाखौ बि खिनियावनो फोजोबनो सानबाय आं नोंथां।
औ दे दे नोंथांनिसिमबो औ नोंथांनिसिमबो गोजोन बावहर फिनबाय दे।